नोंथां औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो औ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहामालनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां बेयदिनो जाबाय माइ आबाद औ नोंथां माइ आबाद ओ बे माइ आबाद मावनायाव नोंथांङाबो आंजों सावरायनायाव एसे हेफाजाब होलायबानो जाबाय नोंथां।
औ औ जेरै जों माइ आबादाथ' जोंना गुबै आबादखा नालाय नों थां जोंङो गुबै माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो जेरै जोंना दैज्लां समाव अखानि जेबो जोंना आंखाल जाया आरो नोंथां दैनि बेनिखायनो जों गुबु बै माइ आबादखौ ओ मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां जेरै जोंङो माइ आबाद मावनोबा खिबियावनो जोंङो सोंनो नांगोन माइस्लि आरो नोंथां। बेखौ जोंङो माइस्लिखौ जोंङो नार्सारिनिफ्राय लाबोनायखौनो दानिया गोबांखौनो नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंङो नार्सारिनि माइस्लिया औ एसे बिदां होसिनो आरो गसाफोरा एसे गिदिर जासिनो होननानै जोंङो ओम नार्सानिनिखौ लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो दानियाथ' गोबां ओ जरै मुंफोराबो गुबुन गुबुन ओंखारबाय नालाय नोंथां जेरै जोंना बेबि ग्र' बिदि जोंना बंग बन्धु बिदिनो जोंना गुबुन गुबुन गोदान गोदान मुंफोरबो ओंखारबाय आरो माइज्लि माइनिया आरो नोंथां बेनि उनाव हाय सोङो जेरै औ जेरै जोंङो ओ गिबियावनो जोंङो ओ खोथियाखौ नांग्रोगोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंङो ओ फोथारखौ जोंङो गिबियावनो आलि होग्रोना लानाय जागोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेयाव सोरै दै थानो थाखाय आरो जेरै फोथाराव बिनि उनाव बाहाय जोंङो बेखौ ओ खारायग्रोनाय जायो आरो नोंथां ओ मानो होनोब्ला जेरै खारायग्रोना दोनोब्ला बिनि सिंनि हाया ओंखारनानै एसे मोजांसिन जायो नालाय नोंथां। बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ ओस सामार होनाय जायो बेनि उनावहाय जों मै होनाय जायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंङो बेनि सिगांनो गिबियावनो जों माज्लि माइखौ सोमग्रोना दोननांगोन आरो जेरै फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोंङो माइज्लि माइखौ जेरै ओ फुब ख्रियाव जोंङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां साननैनि थाख फाय गाजा अरथों होननानै औ बेनि उनावहाय जों बेखौ बोरियाव थिखांना दोननाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ जोंङो लाम सोनानै जेरै जोंङो थालिर बि ओ थालिर बिलाइ थास' बिलाइजों जों खोबना दोनो आरो जाहाथे बियो मोजांङैनो गाजा अरथों होननानै आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो औ फोथारखौ जेरै खारायग्रोना लागोन। बेनि उनाव जोङो खारै खांनानै जोङो सामार होयो बेनि उनावहाय जोङो मै होनाय जायो आरो। जेरै जोङो गोदोहाय मोसौजोंसो एवोमोन नालाय जेरै मोसौजों एवब्ला जोंनो नांगोल जंगाल बिदिनो मै बेखौ नांगौ जायोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोङो टेक टरजोंसो एवनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना आलि होनोब्लाबो दाना मेसिंजों खारबाय जेरै माइ नायनोबाबो जोंना मिस माइ गायनोबाबो जोंना मेसिं बिदिनो गोबांखौनो जोङो ओ ओ जेरै थेक्टरफोरजोंनो मावनायखौ जों नुले बायो आरो नोंथां गोदोनि बायदि जोङो मोसौजों एवला आरो नोंथां बेयाव जेरै जोङो औ मै खांनानै जोङो जेरै बेयाव जेरै हादायाव खोथियाखौ लानानै जोङो आखाइजों एसे एसे सास्रोना होनाय जायो आरो नोंथां सारनानै। अब्लासो बियो एसे मोजांस ओ सिन गोग्लैगोन ना नों थां दुब्लियाव बेनिखायनो आरो बेनि उनावहाय बियो जेरै जि साननि उनाव एसे जौ स्लं स्लं जागोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय बियो ओ औ बिनि उनावहाय बियो थामजि साननि उनाव बियो राहैनाय जेरै गाहै गायनो हानाय जागोन आरो नोंथां जेरै जोङो ओ बेखौ जोङो फु औ बेखौ जोङो राहैब्लाथाय फुनाय जायो आरो नोंथां ओ गायनो थाखाय आरो बेनि उनाव जोङो ओम फोथारफोरखौ जेरै एवना लायो गिबियावनो खारायग्रोगोन बिनि उनाव हाय जोङो ओ सामार हैनाय जायो आरो नोंथां जेरै बेखौ खन्थाम खनब्रैयालागै एवनाय जायो आरो एसे मोजां जानो थाखाय औ बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुनानै जोङो गोथौ हायाव गायनोब्ला बेखौ गिबियावनो जावायग्रोनाय जायो आरो नों थां जोङो जावायना लायो आरो जाहाथे बेखौ दै जाया होननानै आरो जेरै गोथौ हायाव गायाबा गायनोब्ला आरो नोंथां। बिनि उनाव गुबै जोङो गायनोब्ला जोङो गसा लायो आरो नोंथां जेरै जोङो आलारि बाथि सावनानै बेयाव गसा लानाय जायो जेरै गसा लानायाव जोंनो नांगौ जेरै मैथा गायो। सोरबा सोरबा आरो थास' गोसोम बेखौ गायनाय जायो आरो जों नोंथां। बेनि उनावहाय जेरै न'खन औ न'खरनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां गसास बे जों न'खरनि सुबुङा गायग्रोयो बेनि उनावहाय जोंनाथ' गोदोहायथ' सावरि बिदि गायोमोन आरो नोंथां ओम बैनि न'खर बेनि न'खर जों सावरि जालायोमोन दानाथ' बिदि ओ जोङो सावरि बिदि जानायखौ जों नुनो मोना नोंथां दानाथ' जोंना जेरै टिका हाजिरासो गायो आरो नोंथां। बिनि सोलाय जोङो रां हरनो गोनां जायो आरो औ बेनि उनावहाय जेरै जोङोे ओम जेरै जोंना बोरि हायावब्ला जोङो एसे ओ गुबुं गायनायखौ जों नु-नुनो मोनो नोंथां। आरो एसे बियो गोथौ हाब्ला जेरै दै थाबाय थायोब्ला बेयाव जोङो एसे गेसें सोंस ओ गेसें गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औ बायदिसि सिना रोखोमनि जोंनाथ' जेरै माइब्रा माथा बेखौ गायनाय जायो आरो जेरै माइब्रा माइ बेखौ जोङो ओ एसे गेसेंसिन गायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो औ आबादा एसे मोज जां जाथों होनना बेयाव जेरै जोङो ओ बेयाव जेरै इउरिया हासार पटास हासार जेरै बेयाव एम्फौ जायैनि हासार। आरो गसा बारिनायनि हासार जोङो ओ होनाय जायो आरो नोंथां जेरै गोबोरखिनि हासार जेरै बोरमा खि बेखौ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो जों रासायनारि हासारखौ गोबांखौनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि थाखायनो जोंनि देहायाव बेमार आजारा एसे गोबांसिन सा ग्लोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां माइ आबाद जों माइ आबाद होनोब्लाथ' जोङो गुबै जोंनि आसामाव ओ मोनसे गुबै आबाद होनबा माइ आबादखौ होननानै हमना लानाय जायो होनबा जों माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो जों माइनि जोलै नांग्रोगौ जाबाय। जोलैखौ जोङो ओ खायफा न'खरफोराव दोनखानानै जोलैनि थाखाय लाखिना दोननाय बो थायो लोगोसे दानि जुगाव ओ गोबांथार जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नारसारिनिफ्राय लाबोनाय एबा गला फोरनिफ्राय खलाफोरनिफ्राय लाबोनाय जोलै माइफोर गोबां ओं गोबां रोखोमनि थायो। जेरै जों माइखौथ' जोङो दैज्लाङावल' मावनाय जाया दैज्लां आरो मेसें मोननै थोरावबो मावनायखौ जों नुनो मोनो औ बे माइआ आरो गुबुन गुबुन मुंनि थायो जेरै जोङो बुंनो हायो नोंथाङा दा बावयैसो बुंलांनाय बायदिहाय ओ जोङो बंगबन्धु रनजित मासुरि माइब्रा जोसा बिदिहाय गोबां रोखोमनि माइनि मुंखौ दोननाय जादों बिदिहाय ओ जोङो गिबियावनो माइखौ जोङो गायनोब्ला माइखौ जोङो गिबियावनो जोङो हाल एवना लाग्रोनांगौ जाय फोथारखौ जों जाय जेराव जोङो फो बे माइखौ जोलैखौ फोनाय जागोन बे फोनायखौ जोङो खोथिया फोनाय होनना बुंनाय जायो। बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो फोथारखौ एबा दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो। बे हालेवनायाव गिबि हालेवनायखौ बुङो जोङो ओ खारायनाय लोगोसे खामार होनाय बेनि उनाव नै थि हालेवनाय बुङो ओं खामार होनाय बिदिहाय बिदियैनो जोङो हाखौ फोमोनना लाग्रोयो जेराव जोङो बे खोथियाखौ फोनाय जागोन। खोथियाखौ फोनो थाखाय जों ओ गिबियावनो बे जोलैखौ जोङो हाखरफोराव दैखरफोराव जोङो ओ सानब्रै बा सानबा सोमना लानानै बेखौ सानसे आगोलाव फोनायनि सानसे आगोलाव जों थेखांनानै ओ बोरियाव थेखांना दोननानै बेखौ गाजा बेरहोनाय जायो जायनि थाखाय जोङो बे जोलै खौ जोङो हायाव होयो ओ हायाव फोनानै होयोब्ला बे थाबैनो रज' थोनानै फेंखाखौ बेरहोग्रोनानै लानाय जों बेनिफ्राय बेखौ हाखौ फोमोनना लाना बेखौ फोबाय फोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओं दानि जुगावथ' जों नुनो मोनो जि दान जि सान नि उनाव जोङो बेवहाय रासायनारि हासार होनानै एसे जौहोनायखौ नुनो मोनो बिदिखायनो जोङो बे ओ खोथियाखौ जोङो दान मोनसे बा थामजिनै थामजिबा सान बिदियावहाय जोङो फुनानै गायजानाय जायो आरो ओ बिदिहाय जों एसे रायोब्ला बेखौ गायजानाय जायो गायजानाय जायोब्ला जों बेयावनो फोथारखौ जेराव जोङो माइ आबादखौ मावगोन एबा माइ खौ जों जेराव गायगोन बे बे फोथारखौ जोङो गिबियावनो हाल एवना लाग्रोबाय। दानि जुगावथ' जोङो ओ ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ गोबांसिनै नुनो मोननाय जायो जेराव जोंङो गोदो जोंङो नुनो मोनदोंमोन नांगोलजों हालेवनाय। मोसौजों मोसौजों हालेवनाय मोसौजों हालेवनाय जेराव जोंनो नांगोल नांगौ। जंगालि नांगौ मै नांगौ बिदिहाय गोनांथि जायोमोन। दानि जुगाव जोंङो ओ गोबांखिनि जोंङो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय। एसे जोंङो औ बिदिहायनो जोंङो गासैबो बिथिङावनो ट्रेक्टर आरो इन्जिन गोनां बुस्थु बेफोरखौ बाहायनायखौ जों गोबांसिन बिदि नुनो मोननाय जाबाय। जेराव जोंङो गायनाय फुनाय आलि खोनाय आलि दाननाय गासैबो बिथिङाव लोगोसे माइ हानायनिफ्राय माइ हानाय सिमहालागै जोंङो ओ बांसिन नै जोंङो ओ इन्जिन गोनां बुस्थु मेसिनजोंसो हानायखौ जों गोबांसिन नुनो मोन्नाय जायो। बिदिहाय जोंङो औ बेखौ जोंङो ओ हाल एवना लाग्रोनानै बेखौ फोमोनना आलि खोनानै जेराव जों दै थानाय दै थानाय खालामनो थाखाय आलि खोना लानानै बेखौ जों हाखौ खोना लानानै खोथियाखौ फुना लाग्रोबाय गिबियावनो बेफोर खानाय खोथियाखौ फुना लानानै बेवहाय जोंङो ओ बेवहाय आखा आखा बानायनानै दुब्लि फोथारफोराव बेखौ ओ फोमोनजानाय हायाव एबा फोमोनजानाय फोथाराव जोंङो बे खोथिया खौ रानना होनानै जोंङो गायनो थाखाय ओ सुबुं लिंनाय जायो जायखौ जों ओ सुबुं लिंनानै गोदो
औ।
खोनानो मोनदोंमोन मिथिनो मोनदोंमोन जोंङो ओ बेखौ सावरि जानाय होनोमोन बेयाव ओ नखर सेनियाव ज' ज'यै न'खरसेनियाव जायोब्लानो नखरसेनियाव गायना हैनाय लोगोसे बेनि उनाव बै न'खरसेनियाव जायोब्ला बिदिहाय जोंङो सावरि जानायखौ खोनानो मोन्दोंमोन लोगोसे दानि नाथाय दानि दानि बेलायाव जों नायोब्ला रां होनानैसो जोंङो मानसिखौ लिंनानै बेखौ गायहोनाय जायो बिदियै जोंङो गायबाय। माइखौ औ गायबाय गायनानै जोंङो ओ गायनानै बेयो दान मोनब्रै मोनबानि उनाव जोंङो फिथाइखौ थाइनायखौ नुबाय। दै थेनानै बेयो लासैनो मोनलांनो हमबाय रानानै मोनलांनो हमबाय मोननानै मोनोब्लाथ' जोंङो औ मोनोब्ला जोंङो बेखौ हानांगौ जाबाय हानायावबो जों गोबांसिन दानोे मेसिनजोंसो हानायखौ जों नुनो मोनबाय। लोगोसे मानसियाबो हायो मानसिया हायोब्ला हानानै न'आव लानानै फैबाय लाना फैनानै जोंङो ओ न'नि न'फोराव न'आवनो दाबसे जायगाफोराव जोंङो थुब्रायनानै बेखौ आथिस सुरनानै आथि सरनानै एबा दांग्रि सरनानै माइखौ लाना फैनानै गोमोन माइखौ लाना फैनानै दांग्रि सरनानै दोनफैनानै दाबसे जायगायाव दोनफैयो दोनफैनानै जोंङो बेखौ औ मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों जों नायो जेराव जोंङो बे दांग्रिखौ होनानै नाबाय नानायाव जोंङो जायखौ जोंङो माइ दंफांनिफ्राय माइ दंफांनिफ्राय फिथाइखौ आलादा खालामनाय बेखौ जोंङो मारा नानाय बुङो नालाय बे मारा नानाय आदबखौ बाहायनानै जोंङो बेनिफ्राय आलादा खालामनानै जों माइखौ माइखौ गुबुन लोगोसे ओ बे दंफांखौ माइ दंफांखौ गुबुन खालामनानै जोंङो आलादा खालामनानै बेखौ उम गावबागाव न'खराव थानाय बाख्रि बाख्रि होनना जोंङो जायखौ जोंङो माइ दोनथुमो बेखौ जोंङो बेवहाय जोंङो सोनानै गोबाव समनि थाखाय बेखौ ओ बाहायनो थाखाय एबा ओंखाम जोंङो ओं जायो नालाय बे ओंखामखौनो माइनिफ्राय दिहुननाय जायो नालाय बे माइखौ जों दोनथुम बुथुनानै लाखानाय जायो आरो गोबाव सम थिनानै दोननो ओ नोंथां ओ बे थिखाना होनाय समावथ' जोङो ओ जों माइ आबाद मावनायनि सायाव एसांग्राब रायज्लायनानै फोजोबनाया जायो। थेवब्लाबो नोंथाङा जिखिनि मोनथियि बाथ्राखौ फोरमायनानै होबाय फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां साबायखर।